औ नोंथां
हेलौ औ, आंनि माथोखौ नोंथां इसो खोनायहैदों ना?
अ खोनाफैदों नोंथां आंनि माथोखौलाय नोंथांसिम खोनाहैदों ना?
औ औ औ खोनादों दा नोंथांलाय माथो खालामबायथादों?
होइ नोंथां ओरै गरमखायनो गामियाव कारेन्ट गैयिखाय आङो गामिजों दसे बेरायफैनाय जादों जे जोंना नेट नांद्रा जायगा बुस्थु आरो ना।
औ औ औ आंबो ओरैनोसो दं माने गामियाव आला खाला मा इदिनो सान्दुं गोसाबो ना आंबो बोथोरआ माने बिदिनो बरिं मोननायखाय नोंथाङासो मानो कल खालामनाय जादोंमोन आरो? दसे सम सावरायनो बा खोथा होननानै दा दा दसे समबा फ्रि होनो हागोन नामा?
अ होनोलाय हागोन बिथां मानो ओनबा जों गावजों गाव सावरायलायबासो गावजों गाव रायलायलायबासो जों खोथाफोरखौ मिथिलायखायो जे जोङो मा बिसयनि रायलायनो नागिरदों बेफोर
औ औ दा नोंथाङा दसे सम फ्रि होगोनबालाय माने जों खोथाखौ सावरायलायनोसै जेनेबा। मा होनो आं जेसे हायो नोंथांजों फोरमायना होगोन आं आरो नोंथाङाबो जे मिथियैखौ फोरमायना होबानो जाबाय।
अ जागोन दे नोंथां जे आं हायो मोजांबाबो गाज्रिबाबो रोंबाबो रोङिबाबो नोंथानिसो आं फोरमायहरनोसै जे नोंथाङाबो आंनो जे आं रोङिफोरखौ नोंथाङा फोरोंहरदो माने खोन्थाहरदो
औ औ दा नोंथाङाथ' दसे समाव होनो हागोनबालाय एसे आंनियाव बुंनाय बा रावफोरखौ खोनासंबा खोनासंलांबानो जाबाय।
अ जागोन दे जागोन।
जों दा नोंथां जों जेनेबा न' ना जोंं फानो जेनेबा जों फा खामानि मावबा जों बिसेबां फैसा बा इउस बेसेबां फैसा खारोबा जों हानिल' हानि न' जों मानेयाव मोन्नै मोन्नै मोन मोन्नै मडेलजों जेनेबा एसे मोननैनि बिसय बा खोथा बुंङो जेनेबा ओ फाखानि न' लु'बा बिसिबां फैसा खारोबा हानि न'लुबा बेसेबां फैसा खारो दा जों सेथियावनो होनसै जोङो जोंना हानि न' ना
औ
जों हानि न'आवबा जों बांद्राय फैसा बा बांद्राय ओ जेनेबा बांद्राय खरस थाङा जों जायगायावनो जों न'आवनो थाजोब्बा जों बायदिसिना न'आवनो मोनोबा जों ओ जेनेबा न'आवनो हाजोबो आरो जों गावनो मावबाथ' फैसायानो बांद्राय खाराना। जों पाखानि न'लुबा जों जेनेबा जों हानि न' लुबा जों एसेबाबो जों रोङोबा जों एसेबाबो माने बनायनो रोङो दा जों फखानिबा जों एसेबाबो जों मिस्थ्रि बा बायदिसिना जों लादेरनांगोन ओमबासो जोङो बेखौ लुनो हागोन दा जों एथबां फैसा गारनानै जेनेबा जों फाखानि न' लुबा‌ओ जों जेनेबा ओ गेददा गेददि बा गारज्रि जायोबा जों जोंना फैसा लस जायो आरोना जों हानि नाव लुयोबा जोङो जेनेबा गावनो ओ खालामोबा मोजां जायो माने फैसाबो खम बा खम बेसावनो जायो
औ
औ मोजां खोनाहैदोंना
औ नोंथां खोना हैदों
औ दा जेनेबा आं बेखौनो होन्दों माने हानि न' लुबा जेनेबा जों हाखौथ' जों दुब्लिफ्राव मोनलाबायोबा जों हा मोजांब्लाथ जों दिरनो हायो जेनेबा जों मा होनो जों जेनेबा औवा होदेरो ना औवाफोराथ' जों न'फोराव नों जेनेबा जों बायबानो खम बेसनफोराव मोनलाबायो बांद्राय दाम लाया जेनेबा पनसास साथिथाखा आरो ना औ औ बेफोरावनो जों जेनेबा जों जेनेबा आं पाखानि बुंनोसै जेनेबा पाखानिबाथाय जों बुहुद बस्थु बायनांगौना जों सिमिथनिफ्राय लानानै बालानिफ्राय लानानै बाला मोजांबासो मोजां नङाबाथ' जों बायनांगौसोना गोजाननिफ्राय जेनेबा जों बेखौनो होन्नोसै आं जेनेबा जोङो ओ पखानि न'बा जों सब बुस्थु जों फारसेनिफ्राय बायनांगौ जों जेनेबा जों गुनानिफ्रायनो हक ओ इथानिफ्रायनो हक जों सिमेन्टनि बायनो हक ना जों अन्थाइआनो गोबां रोखोम रोखोमनि बेलेग बेलेग मडेल दं बेखौ जों बायनांगौ आरो जों बाला मोजां नङाबा ए ओ लुनानै लाब गैया बा जों सिमिट सिमित होआबा जों माबायानो गैया जेनेबा जों पाखानि न' लुबाथ' नोंथाङा मिथिखायो जेनेबा जों एसेबाबो जोङो रड बा जों रडफोरजों रड मडेल बा जोंखौ खार बेखौ जों खानानै जोङो जेनबा सुइल लुयोना आरो पाखकानि लुबा जों बुहुद टाइम बुहुद जों मोनसे न' लुनोबा जों बुहुद टाइमबा जों गोबांनो दिन लायो जों जेनेबा हानि हानि न' लुयोबा जों जेन थेने सानसे बा साननै सानथामाव जों ओ फिलाप खालामजोबनो हायोबा जों बनायजोबनो हायो ना
औ औ
औ जों माने बेखौनो आं बुंनो सानदों माने बिनि बिसय बा बिनि खोथा जों बेसेबां फैसा इउस खारोबा बेसेबां जों फैसा खारो जों एसेबाबो जों फाखा न'आव जों फैसाखौ बांद्रायबा गोबां थांनाय नुयो जों जेनेबा हानि न' लुबा जों एसेबाबो जों न'आवनो थाजोबखायो जोंना औवा दङ जों जेनेबा। आरों दिरुं बायदिसिना बिदिनो हो-होदेराबाथ' जोङो। ओ औवा औवाखौ जों दिरुं बनायनो हायोबा। जों बेजों खायोबा जों बा फ्रायभाग मानसिफोरखौ बेखौ नुखायो जोङो जेनेबा दिरुं नांगौलाया जों जेनेबा मा होनो ओ औवाखौ जों दिरुं खालामनानै खानाय नुयो बेफोरबो माने आरो जों हायाथ' जों हायाथ' जों दुब्लिफोरनानै खालामनानै जों गोबोर मोसौ मोसौ खि बेजों जों जेनेबा जों सिमेन्ट मडेल ना बेयो रानथाब होयोबा ओ ग्रा खालामनानै लाखि जे बुवाना जेनेबा जों हानि लुबा बेनो बांद्राय इउस खारा बांद्राय फैसा खारा बेखौ नोंथाङा नों नोंथाङाबो जेनेबा जों हानि न'आव जों थानानै देर लुबोबायबा जों लुबोनाय नुदों नोंथाङाबो नुखादों जानो हागौ आरो जों जेनेबा हानि-हानिलुगाव जों जे जेबबो माने मा होनो बांद्राय इउस खाराबा। फैसा थाङा जों खम बेसावनो जोङो ओ दस हाजासोआवनो जानो थाङो जों जेनेबा न' दोर लुबाबो जों न'। लुबाबो जों खुन्थाफोरल' बायनांगौ जों खुन्थाफोराबो गोबांनि गय दंफां दं होन। ओ जेनेबा औवा दं। दंफाङानो होन औवाफोरानो दं होन बेफोरजों जों थाङो जेनेबा जों फाखा न'लुबाथ जोङो। पाखानि खुन्था बनायथारनांगोन जों बे फोरखौ बा बहुत रोखोमनि दं आरोना बेखौ जों ओ जेनेबा फाखानि होनोबाथ' जों मिस्ट्रि लागायनांगोन आजिखालि मिस्थ्रियानो सासेयाव। पास्स' सयस' गाहाम हाजिरा बा फैसा लासै जों आरो जोंथ'। बांद्राय रोङा जाबाय जोङो जेन जों जेनेबा हा जिरा लाथारनांगोन बेयाव जों गोबां रोखोमनि जों मस्ला-मस्लि। खोनानानै आरो-आरो गोबांनि असथ्रआवनो मिस्ट्रिफ्रा असथ्र लाबोआबाथ' जोङो। गोबांनो जों अस्त्र' जु-जुगार बा बिसिनि नांगौ खिनिखौ जों होजोबनो हानांगोन बा जों बायना होनो हानांगोन। होमबासो आजिखालि मिस्ट्रिफ्राबो फैनो चान्स थायो बा फैयो। आरो जों जानाय लोंनायखौ मोजां होनांगोन आरो जों हानि न'नि ओमफ्राय मा होनो बांसिनखौ जों गोबां खरस थांनाय नुयो जों फाखा न'नो। फाखा न'आव जों फारसेनिफानो जों होजोबनांगौनो प्लास्टारनो। आरो कालारनो बायदिसिना कालारावबो गोबांनो फैसा। थाङोबा बायदिसिना पटिन-सटिन दाननाय बा मानाय बेयाव जों फैसा बहुद थांनाय नुयो आरोना जों हायोबा जोङो जेनेबा हानि न' लुनांगौ जों हानि न'आव जोङो थान्दाबो मोनो बांद्राय माने गरम बायदिसिना जाया गोदोनि मानसिफोरा बुंख फै हानि न'आव बांद्राय गरम जायानो माने एसेबाबो थान्दा जों मोननो थाङो। जों फाखानिबा मा जोङो सान्दुं नां बा जों हराव मा हब-हब बा बहुद गरम मोनो जों गोलोम फ्रुयोबा जों थानो हाया जों मथेबा जेनेबा बेखौनो होननो सानदों नोंथांसिम जेनेबा जों। पाखा न' बा जों हानि न' बेसेबां फाराग दं जोङो हानि न'आव थाबाबो जों एसेबाबो जोंनि बडि बा मोदोमफोरा। एसेबाबो मोजां जानोबा चान्स थायो बेमार आजार जानो खम थायो गोदोनि जुगाव मा नुदों मानसिफोरखौ नों बेमार आजार जानायखौ एसेबाबो खम नुदोंना नोंथाङा? दा जों जेने बा मा होनो पाखा न'आव जों थाजोब्बायना पाखा न'निफ्राय जों फाखायाव मानो गरम होनानै जों फाखा हायाव जों उन्दुयो याव उन्दुबा मा जायो मानसिया खब बुसियोबा बहुद थान्दा बुसिहाबजोबनानै मानसिया बुहुद जेनेबा बेमार जानो चान्स थायो लोमजानो चान्स थायो। जों बेखौनो होनदों आं नोंथांजों सिगां जेनेबा जोङो फाखा ननिबा जोङो हानि न बेखौनो आंनो नोंथांनो फोरमायना होदों बहुत ओ गोबांनो बाथ्रा दंबावो नों नोंथाङो जेनेबा ओ थाबोनाय बुस्थु बा थायो नोंथाङाबो।
औ।
दैनि फाखानिबा हानि न'निबा जों ओ नोंथाङाबो एसेबाबो मिथिखागोन। ओ माने आं बेखौनो बुंनो सानदों जेनेबा जि हायो आं नोंनो फोरमायना होबाय एसे नोंथाङाबो फोरमायना होबा मोजां जागोन आरो ना आंबो एसे मिथिनो लुबैदों आरो खोनासंनो लोगो एसे फिननायखौ होबा मोजांसिन मोनगोन आरो आंबो औ जि हायो नोंथाङा एसे बुजायना होबानो जाबाय आरो हायैखौ आंबो एसे फोरमायना होफिनगोन।
अ आदसा जागोन दे जों बिथां जों गावजों गाव खोन्थालायबासो मोनथि लायखागोन नालाय ओंखायनो आंबो बिथांसिम फंनैसो राव एबा बाथ्राफोर बुंनो सानदों जे नाथाय बिनि सिगां बिथाङा आंनो बिराद मोजाङैनो फोरमायबोबाय जे बुंनांगौ बिथाङानो बांसिन खोनो बुंबाय जे जोंना बुंनो थांबाथ खोथा जोबा जे जोंना बिराद गोबां-गोबें माने दङ बुंनांगौआथ नाथाय जोंना समनि आंखालखायनो जोङो रानलायलायना बुंनांगौ जे बिथाङा आंनिसिम बिराद मोजाङै बुंनायखाय आं बिथांखौ हामबाय होनाय जादों आरो बिजों लोगोसे आंबो बुंनो थांदोंखि जे बिथाङानो बुंखाबाय जोंना ओ हानि न खौ जोंना बिदिनो हा एबा दम माने इदिनो औवा बेजों लोगोसे इदिनो गोबां दिरुं जों जोंना बनायनाय जायो ओंखायनो जोंना एसे थाखा फैसायाबो एसे खम थाङो आरो बेजों लोगोसे जोंना औवाफोरखौथ जोंना नआवनो थाखासै दानाथ जों साफ्रोमबोनि नआव दाना नायनो मोनसै जे औवाया जोंना एसेबाबो थायो। जों होमबाना जों न खौ बेजोंनो लुनो हायो आरो बेजों लोगोसे जेरै बिथाङा बुंबाय जोंना औवाजोंहायनो दिरुं बनायनो हायो। बे दिरुंजोंनो जोंङो थाखा फैसा गारा लाखिनो बे दिरुंखौ जों होनांगौ यो आरो आरो जोंना बुंनो थाङोबाथ बे जे जोङो दिरुं होआ लासिनो जोंना जे जोंना मा होनो ओम माबा मा-माखासे दिरुं बनायनो देरनाब हायो जों इदिनो जाबाय ओ मा होनो ओ
जों नारिखलखौबो हायो जोङो दिरुं औ जों गोबां रोखोमनि जोङो नार खलजों जों जेनेबा औवाफोरखौ बाहायो आरो गोबां रोखोमनि जेनेबा जों गय दुनाफोरखौ बाहाय जों माने लास्टिं होनायफोर औवाबा जों नारेखल बुस्थ थु खौ जों मोननो थाङो आरोना नोंथाङा दा माबाफोर खोथा फोरमायनो नागिरदोंबा फोरमायजागोन आरो।
औ बिफोरजों जों जे जोङो दिरुंखौ खासथाबनानै जों दं नफोरखौ बुनो हायो नाथाय जोंना ओ फाखा नआव जाबाय जोंना बेराद खस्थ जे जोङो हाजिरा होनांगौ जे जोङो बे नआव जोंनो मा नांगौ बेखौ जों होफैजोबनांगौ जायो जे जोंनो बाला जोंनो अन्थाइ सिमिन्ट इदिनो इथा एबा प्लास्टार होनो बायदिसिना रोखोमनि माबा माबि नांगौ जे जोंनो बेनि थाखाय मावनो थाखाय मिसि ट्रि नांगौ जे जोंनो लेबार नांगौ जोंनो सेस होजोबनांगौ जायो बेखायनो जोंना फैसायाबो गोबां खारो माने बे फैसा खारनायजों लोगोसे जोंना न'आबो मोजां जायो जे जोंना फाखानि न'आव आं बुंनो थांदों जोंना बांसिन गोरा एबा अखा सेरनायफोरा खम जायो ना थाय जोंना हानियावहाय जोंना अखा सेरो जे जोंना इदिनो बार गोसा फैबा जेव अखा गोसा फैबा जोंहाय एसे थानो गोब्राब जायो जे जोंना अखा बार फोराहाय बुरखां लांनो नागिरो नाथाय जोंना न'आव बिदिनो फाक्कायावहाय जोंना बांद्राय जे खस्थ' जाया मानोना जोंना फाक्काया जोंना गोरा जायो जे जोंङो फाक्कायाव मोजांङै थानो हायो नाथाय जोंना फाक्कायाव दायो माखासे बिस्थु ओंखारबावदों फाक्कानि न'आव जे जोंङो टाइल्सफोर होयो बे टाइल्सजों जोंङो गोबांनो समायना लुनो हायो जों न' फोरगौ आरो बेजों लोगोसे जेरै थांङा बुंबाय खालार बे खालारजोंबो जों गोबां समायना बनायनो हायो जे जोंङो बेलेक बेलेक खालार होदेरनाय मानाय बेफोरजों आरो नाथाय जोंना ब इफोरावबो टाइल्सफोरावबो बिदिनो खालारफोरावबो गोबां फैसा थांङो गोबां फैसा थांनायजों जोंहाय नाथाय जों फैसा थांबाबो मोजां लुनो हाहैयो नाथाय जोंना दायो बुंनांगौवा थ' जोंना गोबां बाथ्रा दं बिथां नाथाय जोंना समनि आंखाल बेखायनो आं बिथां बिसिम बुंनो दे खि जोंङो उम्म बिदिनो गावनि मा लुबैयो जों बे न'आव थानांगौ आरो जानो हागौ बिथांङा आंनिसिम बिराद मोजांङैनो बुजाय हरबाय ओंखायनो आं बिथांखौ साबायखर हरबाय जे जोंना दायो समा जानो हमबावबाय ओंखायनो जों इदिनो दायो दोन्थ'लायनांसिगोन दे ना होमबा बिथां। औ दे